हेल'
हेल'
मानि बा मानि बागै रायलायनो सानदों दा?
माइनि बागै।
औ। दा अब्ला जागायनोसै।
जागाय जासिगोन न'
माइखौ मा समाव गायो?
दैज्लां समाव।
खोथियाखो बोरैहाय फैयो?
सारनानै फैयो आखाइयाव लानानै सारनानै फैयो
जों माइ गायनो थाखाय मा मा खालामनांगौ?
हालेवनांगौ आलि दानांगौ। फ्राय हाग्रा साफा खालामनांगौ।
ओमफ्राय।
जों दैज्लाङाव मा माजों हालेवो?
जोंङो ट्रेक्टरजों मोसौजोंबो हालेवो। ओमफ्राय।
जों माइखौ मोजां जानो थाखाय मा मा होनांगोन?
हासार ओमफ्राय बायदि रोखोमनि गोबां हासार बायदि बायदि होजायो खोथिया फोनो थाखाय जों फार्स्टआव मा खालामग्रोनांगौ?
जों फार्स्टआव हालेवनांगौ दै सोनांगौ। फ्राय मै होनांगौ।
माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा मा नांगौ जायो?
उ आं माहोनो।
माबा मोनसे कुयेशन सोंहर आंनियाव?
ह जों माइखौ गायखांनायनि उनाव मोनबा मा खालामो?
जों माइखौ गायखांनायनि उनाव मोनबा हायो। ओमफ्राय ओरैनोदो मोसौ नङाबाय मोसौ एबा ट्रेक्टरजों नायो।
जोंनो मोसौआ मा मा खामानियाव मदद होयो?
जोंनो हालेवनायाव मदद होयो। मोसौ गाया गाइखेर होयो जोंनो।
खोथियाखौ फोखांना जों मा खालामो?
खोथियाखौ जों फोखांनानै फुयो। जावायो एबा गायो।
उम। खोथियानि उनाव माइ जायो माइ थायखांनायनि उनाव माइखौ हाखांना ओमफ्राय मा जायो?
माइआ माइरं जायो।
ज
नोंसोर?
जों आलिखौ माजों दानो?
जों खदालजों दानो आलिखौ।
ओम।
जों माइखौ माइ गायनायखौ मा टाइमआव गायो?
जों माइ गायनायखौ दैज्लां टाइमाव गायो।
बेनिफ्राय माइ गायनो थाखाय जों फार्स्टआव मा खालामनांगौ?
फार्स्टआव हालेवनांगौ हाग्रा बासिनांगौ। ओमफ्राय दै सोनांगौ। जोंनो आबाद मावनायाव एबा माइ गायनायाव मा मानि गोनांथि जायो?
खद
बिदिनो ट्रेक्टर खदाल जेनब बायदि बायदि हालेवनो थाखाय नांगौ जायो आरो आलि दाननो आलि दाननायाव बाहायनाय खौ नांगौ जायो खदालखौ आरो हालेवनायनि थाखाय ट्रेक्टर नांगौ जायो आरो ट्रेक्टर एबा मोसौ नांगौ जायो।
उम।
मोसौ हालुवाखौ जों मानो लायो?
मोसौ हालुवाखौ जों हालेवनो लायो दैज्लां बोथोराव हालेवननो लायो जों मोसौ हालुवाखौ
उम
दानोसै दस मिनिट जाबाय दस मिनिट जाबाय हेलौ हेलौ
हेलौ
जोंनियाथ दा टाइमा जोबसिगोनानो
दोनथनिसै दे
दे होनबा
दानना हर
उम